खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां ‌
गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो फिन जासि हरनाय जाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिम आंङो फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानैसो हरदोंमोन।
अ मा बाथ्रामोन ओमफ्राय नोंथां?
ओ आंनि बाथ्राया जाहैब्लाय आंङो बरफोरनि जिउ खुंनायनि एबा जिउ राहानि बागै ओ फंनैसो बुंलांनो सान्दोंमोन नोंथां।
औ दे बुंलांजागोन नोंथां।
ओ जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो जुग जुग रायजो जाबोगासिनो दंङ'ओ बिसोरो माबोरै जिउ खुंनानै थांनानै थायोमोन होननानै बुं अब्ला ओ बिसोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगाजों सोनारनानै एब बा मिथिंगाजों नांथाबनानै ओ थाबोनाय ओ मोनसे हारिमोन बिसोरो गोदोनिफ्रायनो अबेबा हाजो खाथि एबा अबेबा दै जिं बेफोर जायगाखौ नायनानै बिसोरो बेफोराव बांसिनै जिउ खुंनानै थानायखौ नुनो मोनोमोन। ओ बिसोरोहा गोदो सोलोंथाइनि बिबांङा लानाया खममोन। ओ बिनिखायनो बिसोरो सोलोंथाइखौ बांद्राय बिबांनि मोनाखैमोन बिनिखायनो नो बिसोरो बांसिन जौगानो हायाखैमोन बिसिनि जिउ खुंनायनि ओ गोनां थार राहा होननानै बुंङोब्ला आंङो आबादखौ होननानै बुंनो हायो। ओ आबाद एबा मै मैगं एबा बेफार फालांगि खालामनायनि मादावहाय बिसोरो मैगं थाइगंफोर ओ फाननानै जायोमोन ओ आबादजों बिसोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो नांथाबनानै दं जिहेथु बिसोरो मिथिंगायावहाय बांसिन सोनारनानै थायो एबा मिथिंगानि मिथिंगायारि मोननाय मुवा बेसादफोरजों बिसोर बांसिन सोनारनानै थायो। ओ बिनि थाखाय बिसोरो आबाद आबादखौनो गावसोरनि जिउ खुं राहा हिसाबै बाहायनाय जायोमोन ओ बिसोरो दैज्लां दैज्लां बोथोराव माइ आबाद गायनानै ओ बिसोरो जिउ खुंनानै थायोमोन। आरो मेसें बोथोराव बिसोरो मैगं थाइगं ओ बुंनो थांङोब्ला आलु ओ आलु। टमेट' आरो ओ लाफा लाइ बेफोरखौहाय बिसोरो ओ बेफोर बेफोर मैगंखौ बिसोरो आबाद मावनानै आरो बेफोर मैगंखौनो बिसोरो हाथाय बाजाराव फान नानै जिउ खुंनानै थांनानै थायोमोन आरो बिसोरो बांसिन दै जिं एबा ओ दैमा खाथिफोराव रायजो जानायलाय बिसोरो दैमा ऐ ना खाथिफोराव मोननाय ओ ना नाफोर एबा एम्बुफोर बेफोरखौबो बिसोरो बिनिफ्राय बोनानै एबा बेयावहाय दैयाव थांनानै गुरहैनानै ओ बेफोरखौ जिउ खुंनानै थांना बेफोरजों बेफोरखौहाय लायनानै बेफोरो बेफोरखौ जानानै थायोमोन एबा ओ बिसोरखौनो बांसिन जिउ खुंग्रा हिसाबै बिसोरो हाथाय बाजाराव फानहैनायखौ जोंङो ओ नुनो मोनोमोन आरो बिनिफ्रायनो जा एसे रां रां फैयो बेफोरखौ जोंनो बिसोरो गावसिनि न'खरखौ दैदेनलांङो मोन। मोन ऐबा खुंलांङोमोन थिक बेबादिनो बिस बिसोरो न'फोरावबो दाउ अमा बोरमा मोसौ मैसो फिसिनानै बिसोरो जिउ खांबोदों दाउफोरखौबो बिसोरो गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया ओ फिबोनायखौ जोंङो नुनो मोनो। ओ आरो अमा फिसिनायखौथ' दासिमबो जोंङो नुनो मोनो अमा दाउ फिसिनायखौ जों दासिमबो नुनो मोनो मानो होनब्ला बेफोरबो ओ नांगौ समाव गोबां गोबां ओ सहाय होयो। ओ बिसोरो बेफोरखौहाय ओ दाउ अमाफोरनोहाय बिसोरो गावसोर जानाय आदार ओ ओंखाम माब्लाबा एंखुर माब्लाबा माइरंफोरखौनो बिसोरो बिसोरनो सारनानै होयोमोन। आरो बिसोरखौ देर देरहोजासे बिसोरो बेफोरखौनो फिसिनानै जायोमोन आरो आलासि माब्लाबाफोर आलासि फैयोल्बा बेसोर बे दावफोर खौनो ओ आलासिफोरनो सिथारनानै ओ अनदला ओंख्रिजों बा संनानै जाहोनायखौ नुनो मोनोमोन ओ आरो बेजों लोगोसे ओ लोमजाबा साजाबा माबाफोर बिफद आफद जायोब्ला बिसोरो बै दाउफोरखौ खौनो हाथायफोराव फानहैनानै जा एसे रां फैयो बेजोंनो आरजिनानै बिसोरो जायोमोन। आरो अमा अमाखौबो दासिमबो ओ जोंङो सुबुंफोरखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो अमाखौ जोंनि बर' हारिखौ जों बांसिन फिसिनाय नुनो मोनो ओ मानोना जोंनि बर' हारिया बेखौ जायोबो। ओ ज ओ अमाखौहाय ओ ओ केजि लायै केजि बेसेबां गिदिर ओ बे खौ लानानै जोङो बेफोरखौहाय फायखारि फोरनो हरनानै ओ बिनिफ्राय जा एसे रां मोनो जोङो बेफोरखौ ओ बर'फोरा ओ गथ'नि सोलोंथाइाव बा गथ'नि ओ मुं थिसननायफोराव हाय रां नांगौ जानायफोराव एबा लोमजानायफोरावहाय बे अमाफोर खौ फाननानै बेफोर ओ जिउ खुंनानै थायो आरो मोसौफोर मोसौ फिसिनायखौबो जोङो बर' हारियाव गोदोनिफ्रायनो फिसियो होननानै बुंजागोन ओ मानोना जोंनि खाथि खालाया गुवार फोथार एबा मि थिंगाजों बुंफबनाय बिसोरो बेयावनो ओ बे मोसौफोरखौ खानानै ओ बिसोरनो हाग्रा हानानै होनानै ओ मोसौ गायफोर एबा मोसौ दामब्राफोरखौ हालेवनायावहाय बाहायोमोन। मोसौ गायखौहाय जोङो बांसिनै बेनिफ्राय गाइखेर मोनो आरो बे गाइखेरजोंनो बिसोरो पनिर बानायनानै एबा गाइखेर दाखा बानायनानै आरो बे गाइखेरफोरखौ बिसोर आरो हाथाइसालियावहाय बेसेबां बेसेबां बिबांनि हाथाइसालियावहाय फानैनो फानै-फानहैयोमोन खाथि खालानि हाथाइसालियाव फानहैनानै ओ बिसोरो बेबायदिनो जिउ खुंबोयो आरो आरो बुंनो थाङो ब्ला बिसोरो बोरमा-बोरमाफोरखौबो जोङो फिसिनाय नुनो मोनोमोन बोरमाफोरजोंबो बिसोरो बेबायदिनो एखेयै फिनानै बिसोरो जिउ खुंबोयो बेबाय दिनो जोंनि बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो दाउ अमा फिसिनानै आरो आबाद गायनानै एबा ओ मैगं थाइगं आबाद मावनानै ओ खाथि खालानि हाथाय बाजारफोरावहाय बेफार फालांगि खालामनानै ओ बेबायदिनो जिउ खुंबोनायखौ नुनो मोनदों आरो दासिम ओ सोलोंथाइ मोननानै जोंनि बर' हारियावबो बेबायदिनो गोबां साख्रियावला एबा सोरजिलु मेलेमनि सुबुंफोरखौ जोङो ओ सोमजिनायखौ नुनो मोनबाय। आरो बेफोर बिसोरनि जिउ खुंनायनि ओ सोलायनाय जिउ खुंनाया बांसिननिफ्राय बांसिन जोङो सोलायबोनायखौ नुनो मोनबाय दा बेनोसै नोंथां आंनि ओ जिउ खुंनाय एबा जिउ खुंनायनि बागै जिउ खुंनायनि राहानि सायाव बुंनाया नोंथाङा दा आंनो माबाफोर फोरमायफिननो सानदों नामा?
औ नोंथां आङो नोंथाङा जोंना बर' समाजनि जिउ खुंनायनि सोमोन्दै फोरमायना होननायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। ओ दा बे बर' समाजजोंनो ओ बुंबाय नालाय नोंथाङा आं बे ज आङो नि बे जिउ खुंनायाव सोलिबाय थानाय दा उम जानबुं जायखौ जों इंग्राजिआवहाय मबाइल फन होननानै मिथिनाय जायो। आं बिनि सोमोन्दै दानि आरो इउ ओ थांखांनाय जोंनि गोदोनि समखौ जोङो रुजुनानै मा बायदि सोलायनाया जादों आरो माबायदि गोदोहाय बिनि गैयियाव माबायदि जिउ खाङोमोन आं बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानबाय नोंथांनो।
औ नोंथां।
जानबुंनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जानबुंङा जोंनि ओ जिउ खांनाय राहायाव बा जिउ खांनाय लामायाव फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि जिउ खांनाय राहाया ओरैबायदि गोरलै मोनसे सोमोनांथाव लामायाव सोलायबाय जायखौ जों साफ्रोमबो सुबुङानो मिथिखागौ दा बुंनो थाङोब्ला जों गोदोनि समजों रुजुनानै नायोब्ला दानि जुगाव जि जिउ खुंनाय राहा बेयो जोबोद आलदामोन जोबोद सोलायनाय आरो जोबोद गोरलै लामाखौ जोंनो जान मुंवा खालामना होदों जेरैहाय जों बुंनो थाङो थाङोब्ला गोदो समावहाय जोङो ओ जोंनिया रोंखा राखा गैयामोन दा आथिखालावथ' गोबां रोंखा राखा सुबुं जाबाय गोदोनि समाव जेब्ला रोंखा भाराखा सुबुं गैया सुबुं गैयामोन अब्ला जानबुंबो गैयामोन बे समावहाय जोङो ओ जोंनि खबर बा सोरखौबा खौरां दैथायनो बा खबर लानो बा खबर हरनो बेफोरखौ जोङो लानो थाखाय जोंनियाव जेबो राहा गैयि बायदिमोन नाथाय जेब्ला जोङो लाइजाम लिरनो हानायनि जोंनाव राहाया फैना फैबाय जेब्ला एसे रोंगौथि बारिबोबाय अब्ला रायजाम दैथायनायावबो जोंनियाहाय जोबोद खस्थ'खौ जों जानायखौ नुनो मोनो मोनोमोन आरो जोबोद जेंना सोमजिनायखौ नुनो मोनोमोन खायसे लाइजाम फोरा सहैयाबो जायोमोन आरो खायसेया सौहैयोब्लाबो जुदि जानथाया जोबोर गोजानबा नै माहा थाम माहा आरो बिनिख्रुइबो गोबावसिन सम लानायखौ जोङो जान्थाय लानानै गोबावसिन सम लानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। दा बेफोरबायदि गोबां ओ जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जायोमोन लोगोसेनो माबेयावबा जाथाय बा खैफोद अफोद जादोंबा बैफोर जाथाय खैफद आफोदखौबो जों मिथिनो हायामोन। मानो होनना बुंब्ला जोंनाव मिथिनो हानायनि मोनसे खौरां दैथायग्रा जेबो आगजु जोंनावहाय गैयामोन। खायसेखौ जों जाथायफोरखौ मिन्थि बियोब्लाबो दाब दाब जायगायाव ना जा जानाय जाथायफोरखौ जों मिथियोब्लाबो बियो जोबोद लासै जे जोंनि खोमायाव खोनानो मोनबोयोमोन आरो खायसेखौ जोङो ओ मिथिया लासिनो बेफोर जाथाया जानानै गोमोरलाङोमोन नाथाय आथिखालाव जों बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि ओ जे अनजिमा बेखौ जों जानबुंआव थुनाय लोगोसेनो जों लोगो लोगो जों खबर लाहरनो हायो मोजां गाज्रि जों खौरां दैथाय हरनो हायो आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो बायदिसिना जाथाय जानाय खैफोद आफोद जानायनि सोमोन्दै जोङो लोगो लोगोनो जों जानबुंनि गेजेरजोंनो बेफोरखौ मिन्थिनो हा यो आरो दा लोगोसेनो बुं थांबावोब्ला ओ जोंनि जिउ खुंनाय जे दाथ' सोलोंथाइ बिथिङाव गोबाङानो जौगा बाय दा जौगानाय लोगो लोगोनो जोंनि जाखां फुनाय बे मेलेमजिबि सुबुंफोरनियावहाय जोंनिया गोबां सोंलुफुर जाफुं जाफैयो सोलोंथाइनि बिथिङावल' नङा गोबां बेफारा ला फालांगि गोबां हाबायावनो जोंनिया जानबुंखौ नांगौ जायो दा जोंनि मेलेमाव बा जोंनि जिउआवहाय बे सोमजिनाय सोंथिफोरखौहाय जोङो सोंथिनि फिननायफोरखौ जोङो नांगौब्ला बे जानबुं जोंनि गुगोलसफोर बायदि एप बा साटजिपिटिफोर बायदि एपफोराव जोङो सोंलुखौ जोङो थुना होनाय लोगोसेनो जोंनाव गासैबो फिननाया रोखा रोखा फैजोबो आरो। ओरैबायदि जोंनाव मोनसे गोरलै हाबाखौ जोंनो खालामना होदों आरो जानबुंङाहाय दा बेनि अनगायैबो सोरबाफोर सुबुंफोराहाय ओ मोसानो रोजाबनो बा बुंनो थाङोब्ला गिटार दामनो बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ लानो लुबैदोंब्ला जों गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै सोलोंलायनांगौनि जोंना आथिखालाव गोनांथि गैला जों इउटुबफोर बायदि एप एफ‌आवनो जानबुंआवनो जोङो न'आवनो थानानै गाव गावनो सोलोंनानै लानो हायो आरो। रांखान्थि बिथिंनिफ्रायबो आरो समनि बिथिंनाय बिथिंनाय बिथिंनिफ्रायबो आरो जायगा दावबायनांगौनि बिथिंनिफ्रायबो जोंखौ जानबुंङा गोजान खालामनानै जोंनि सोलोंथाइाव जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव जोंनि लुबैनाय गासैखौबो जोबोद गोरलैयैनो मोफुंनो हानाय खालामनानै होदों आरो आरो जोंङो आरो बुंबावनो थाङोब्ला गोदोनि समावहाय जोंआ रेडिअ' बायदिनि गेजेरजोंसो जोङो मेथाइफोरखौ खोनासंनो हायो मोन नाथाय आथिखालाव जोङो बेफोरबायदि जों गोसो जाब्लानो जि मेथाइखौ खोना संनो जों जानबुंनि गेजेरजों बेखौ थुना होनायनि गेजेरजोंनो जों बेफोरखौ खोनासंनो हायो। आरो सावथुन नायनोब्ला जोंनिया गोदोहाय हरदाफोर बायदियाव फोथारफोरावहाय गामिनि सुबुंफोरा ज' जानानै सो नायनांगौ जायोमोन लोगोसे उ इ-इयुनाव जोंना जेब्ला टेलिभिसन फोर ओंखारबाय अब्ला बेखौबो जोंनिया सम लायै सम ओ मा चेनेलाव माबायदि सावथुनखौ होगोन बेखौ नेनानैसो जोङो नुनो मोनो। नाथाय आथिखालाव जोङो जोंनि गोसोबायदि जि सावथुनखौ नायनो जों बेफोरखौ गोसो। गो बायदि नायनो हायो आरो दा ओरैबायदि मोनसे सोमोनांथाव लामायाव लाबोबाय जायखौ जों गोरलै। जोंनो जोंनि लुबैनायखौ मोनजोबो नाथाय बेनि अनगायैबो दानि सुबुंफोरनि गेजेरावहाय बियो जोबोद मो मोजां हाबाखौ मावनानै होदोंब्लाबो गोबां सुबुङानो बेखौ बाहायनो रोङियावहाय गाज्रि लामाखिबो थांदों आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जों जानबुंनि गेजेरजोंनो गोबां रांखौ खामायनो हायै भिडअसफोर एगारनानै बेयाव गोबां सुबुंफोरानों बेयो खायसे भिडिअसफोरखौ एगारलाबायनानै गोबां गथ'फोरनि गेजेराव बा नायग्रा सुबुंफोर। नि गेजेराव गाज्रि गोहोम गोगलैनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो गथ'फोराबो जानबुंनि गेजेरजों जोंनो बायदिसिना खेला गेलेनानै फरायनांगौ समफोरखौ हगारना लानानै।